हेलौ नोथां। ए मोजां खोनाहैदोंना?
औ खोनादों खोनादों। दायो नै ओरैनो बायजोआव जिरायनासो आं ओरैनो बार जागासिनो नोंथां। होमब्ला जों दायो मानि सायाव सावरायनो सानखो नोंथां
होमबा दायो नोंथां जोङो बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय बा दामजुफोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजायो
होनब्ला नोंथां आं जागायगोरनि जोंहा ओरैनो बर'फोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय बा दामजु होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै- खाम सेरजा सिफुं जथा जाबख्रिं थरखा आरो गोबां दं दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि दामनाय देनायफोरखौ जोंनि फोरबोफोराव जोंनि बर'फोरनि बायदि हाबा हुखाफोरावहाय जोंहा दामनाय जायो दा बे हिसाबै आं बुंनो सानोदि दा आथिखाल मुगायावहाय आरो गोदो मुगाजों रुजुनानै नायोब्ला जोंनि दामनाय देनायफोरखौ बाहायनाय आरो बेखौ संरैखाथि खालामनायखौ दा सिगां समावहाय बैसागु रंजानायफोरावहाय जोंनि दोरोङारि दामजुफोरजोंनो दामनायखौ आङो मिथिबोदों आरो माखासे आबै आबौमोना खिन्थाबोदों दा आथिखाल मुगाखौ नायोब्ला आं इसेबांखिनि मानिे जोंनि दामनाय देनाय दामजुफोरखौ बाहायनाय खौ बारा नुनो मोनाखै नाथाय आथिखालावहाय जोंनि बे दोरोङारि दामनाय देनाय दामजुफोराहाय सरकारजों मोनसे भारत सरकारजोंनो मोनसे गनायथि जानाय जाबाय जेरै जि आइ टेक मोननो हाबाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नंगौ
जोंहा मोनसे रावबो स दिखांनानै लांनो हायै बायदि मोनसे जेनेबा जोंहा बुहुमावनो मोनसे ओरैबायदि दामग्रा देग्रा दं जोंनि बर' हारिया होननानै मोनसे सिनायथि जाबाय दा बे बिथिङावहाय बुंनो थाङोब्ला आं गोदो आरो आथिखालजों रुजुनानै नायनायाव दायो जि आइ टेक मोनलायबाबो मानि आथिखालाव सुबुंफोरा बेखौ बाहायनाया आं नुनो मोननाय जाया आरोखि खालि माब्लाबा समावहाय मानिबा प्रग्रामफोर जायोबा हारिमु आफादफोर बबेबा फरायसा आफादफोराल बेबायदि प्रग्रामफोरावहाय आं बाहायनो नो मोनो आरो लोगोसे आंनि बेबायदि खामानिखौ मोजां मोनदों स्पेसियेलि मानिे मानिे ग मानेफरायसाफोरा गरम बन्द एबा गोलोम बोथोरावहाय जेब्ला थामजि दिननि थाखाय बन्द मोनो बे समावहाय नैजि सानफोरनि थाखाय दुलाराय बर हारिमु आफाद आरो लोगोसे फरायसा आफादफोराहाय नैबे मावबादा माने मोसानायनि मावबादा खुङो हारिमुनि दा बेवहाय नुनो मोनो जे अनलि मोस खानायखौल मोसानायखौल फोरोंथाय होनाय बायदि नुनो मोननाय जादों आं माने दामनाय देनायखौबो दामदों खोथाया जाहैबाय दामनाय देनायखौ फोरोङा दामनाय देनाया बै मोसानायानि थाखायसो दामनाय देनाय जायो रोंखा राखाफोरासो दामनाय देनाय जायो बाहाय दा खोथाया जाहैबाय आंनि साननाया बेवहाय बागुरुम बा बेवहाय दावस्रि देलाय बाहाय बर'नि दोरोङारि मोसानायजों लोगोसे बर'फोरनि दामजु एबा दामनाय देनायफोरखौबो लोगोसे फोरोंथाइ मावबादाखौ होफायोमोनब्ला गाहाम जागौमोन होननानै आं सानो आरोखि दा फारसेथिंल'हाय मोसानायखौ लांनानै दामग्रा देग्राफोरनि थाखाय फोरोंथाइ गैयाब्ला माबोरै जागोन आरो दामग्रा देग्रा फोरोंनायजों लोगोसे दामग्रा देग्राखौहाय बै खामखौ माबोरै दानो बे सिफुंखौ माबोरै बानायो सिफुङा सिफुंनि गुदुङा गरंबा बिनि ओंथिया मा बेफोरखौहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरनोहाय मोनफा मोनफा गियान होनानै बेफोरनि बेफोरखौ खाम दाननाय सिफुं बानायनाय खामखौ दामनो सोलोंनाय गुदिनिफ्राय जागायनानै बेफोरबायदिखौ मोसानायजों लोगोसे बै मावबादायाव खुंफायोमोनब्ला एबा लाफायोमोनब्ला आं गाहाम जागौ होननानै सानदों आरोखि ओरैनोब्लाबो आथिखालावहाय खाम बानायग्रा खाम दानग्रा सिफुं बानायग्राफोरखौहाय जोंनि ओनसोलाव मोनबांनो थांखाया आरो बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां सुबुङा जोंनि जायगाफोराव गोबां गैया मोननो थाङोब्लाबो साफा सानै साथाम साब्रै बेफोरबायदिल' आरो बेबो गामि दरसेयाव सासे सुबुंबो गैया माब्लाबा बबेबा गामियाव दङ बेनिखायनो नैबादि मावबादायावहाय बेैफोरबायदि रोंगौसा सुबुंफोरखौ लाबोनानैहाय फोरोंथाइ मावबादायावहाय लाबोयोबा गाहाम जागौ होननानै सानो आरोखि आरो जोंनि फोरबो बोथोरफोराव बो माने बैसागु बोथोरफ्रावथ' आथि आथिखालाव जोंनि गोदान मुगानि टेक्न'लजिजों बानायनाय दामग्रा देग्राफोरजोंसोहाय दामनाय देनाय नुनो मोनो दा जोंनि जे दोरोङारि खुगा मेथाइफोरखौ खननानै जोंनि दामजुफोरखौ दामनायखौ गोदो समावहाय दामोमोन होननानै जोंनि सुबुंफोरा गोबां बिजाबफोरावबो लिरलांदों आरो आथिखालावबो गोबां खुगाजों खुगा सोलिदों बुंनाय बाथ्राफोरा दा दानि आथिखाल मुगायावहाय गंफ्रामबो गामियावबो आं सानो बेबायदि हाबाफारिखौबो लालांबाय थाफायोब्ला आं गाहाम जागौ होनना सानो माने जि-जिखुनु जाया गोदान मुगानि दामनाय देनायजोंथ' आथिखाल मुगानि लाइमोनफोरा माने एबा आथिखाल मुगानि मानसिफोरा जोबोद माने इन्टारेस्टजोब बांसिन होननानै आं मिथिगौ नाथाय बे गोदान मुगानि आथिखालनि दामनाय देनायजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि दोरोङारिखौबो लाफायोबा गाहाम जागौ होनना सानो आं जेनेबा स्पेसिएलि नखर गंसेयावहाय गोदान मुगानि टेक्न'लजि दामग्रा बक्सफोरजों दामदो दे बै नखरसे मोनसेयावहा जुदि हाबोब्ला जोंनि दोरोङारि दामजुजों दामनानैहाय सोरबा जुदि जोंनि गेजेरावनो खुगा मेथाइ खननो गोरों खुगा मेथाइ खननो गोरों नङाब्लाबो बायदि गोदान मुगानि मेथाइखौबो बैसागु मेथाइखौ खनोब्ला आङो मानि मोजां जागौ होनना सानो आरो लोगोसे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय दामजुआबो रैखाथि जाबाय थागोन आरो जोंनि जे खुगा मेथाइ दोरोङारि बेखौबो जों लाखिबाय थानो हागोन होमब्ला जोंनि हारियावहाय जोंनि जे दामग्रा देग्रा बेयो मानि गोथाङैनो थाबाय थागोन जुदि जों बेखौ जि आयटेक मोन्दों होननानै जोंहा जोंनिखा होननानै थाबाय थायोब्ला जों बेखौ सोलोङाब्ला जों बेखौ खाम दामनायखौ सोलोङाब्ला जों बेफोरखौ जुदि दामनानैहाय लाखियाबाय थायाब्ला अब्ला जोङो बिदिब्ला जुदि सोरबा गुबुनारि जाथियासो जोंनि बे खाम दामनायखौ सोलोङोब्ला सिफुं सुनायखौ दानख'नायखौ सोलोङोब्ला एबा दामनायखौनो सोलोङोब्ला उनाव बिसोर जुदि सेख'नानै लानाय बायदि जायोब्ला जोंसो बानायनो रोंगौ जोंसो उमुगनै खालामनो रोंगौ होननानै जोंनि सुबुंफोरा सोलोङालासिनो इयुन फैबाय थानाय आथाल सुबुंफोराहाय जेबो रोङै जाहैयोब्ला उनाव सेखौ जानायनि लामायाव थांगोन होननानै आं सानो आरोखि दा नोंथाङा बे बेफोरनि सायाव आंनिसिम मा बुंनो सानो?
औ नोंगौ नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जोङो ओ जों जों जोंनि गावनि दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो बयबो ओ सोलोंनानै लायाब्ला जों माबायदि दानो माबायदि बानायो सेरजा सेरजाखौ माबायदि बानायो ओ खामखौ जोङो मा माबायदि बानायो मा दंफांजों मोजां जायो साबसिन जायो ओमफ्राय सेरजाखौबो जोङो मा दंफांनिफ्राय बानायो बेफोरखौ जोङो बयबो सोलोंनांगौ। मिथिनांगौ माने साफा साफा ओ बयबो दाननो रोंनांगौ दामनो रोंनांगौ सोलोंनाय जानांगौ आरो लोगोसे जोङो सोलोंनांगोन ओमफ्राय बे सोलोंनायनि थाखायबो जोङो ओ माखासे समाव ओ जोंनि गेजेराव बेफोर राहाखौ खालामना होनो हानांगोन आरो जोङो माने जों बयबो गोरोबनानै बेफोर सोलोंनो थाखाय माखासे समाव जोङो ओ सम सम गेजेर गेजेर बा ओ वर्कसप फोर बादि मावबादाफोर ओ सानफा साननैनि थाखाय सप्ता मोनसेनि थाखाय जोङो गेजेर गेजेर बेबायदि होबाय थायोब्ला जों बयबो ओ रोंगोन बा सोलोंनो अब्लानिया बयबो सोलोंनो एसे आवगायबोगोन आरो अब्लानिया अब्लानिया जोङो बेखौ अब्लासो जोङो लाखिनो हागोन नङाब्ला ओ आथिखालावथ' जोङो एसे नुनो मोनसैयानो जोङो खामखौबो गुबुन हारिफोरासो बाहायो बाहायो माने गुबुन हारियो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों बिसोरो माने ओ रोङाबाबो माने जोंनि बायदि दामनो नागिरनानै माने गुब माने बुंनो थाङोब्ला माने गुलाय गुजाय खालामदों आरो बे बिसोरो जोंनि गुबै दामनाय ओ सुरफोरखौ गोदाव सोराव खालामदों लोगोसे बिस बिसोरो जेबो सिन जोंनि दामजु होननानै बा सिन गैयै जेबो सिनायथि गैयै बिसोर खालामहैदों लांनानै गावसोरनि गोसो बायदि बाहायदों ओ बेबायदि खालामहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आथिखालाव बेनिखायनो जो जों बयबो सांग्रांथि जानांगोन ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि ओ ओ आलादा बा हेंथायै गाज्रि बेफोरबायदि बाहायनाय नुयोब्ला जोङो बयबो ओ जाहाथे बिनि सायावहा माने अजद दैखांनांगौ बा जोङो खुगा सिनांगौ। ओ जोंनि गासैबो बा आ गेदेरफोरा बिनि सायावहा माने माबा मोनसे ओ हाबा लानांगौ आरो बेफोरबायदि मावनाय नुयोब्ला अब्लासो जोङो बेखौ हमथानानै लाखियो बिनो हागोन आ नङाब्ला आ उन उन समावहा माने गुबुन हारिफोरासो बि गावसोरो दाननायखौ बिनि बानायनाय आदब खान्थिफोरखौ सोलोंना लानानै ओ जोंनिसो बा बिदिबो माने खालामहैनो माने गोबां माहारिफोर दङ बेबायदि खालामनानै लानो नागिरग्रा माने जों ओ जोंखौ माने जोंनिख्रुइ माने गोबां सैथान आ माने बुद्धि गोरों ओ हारिफोर दङ बैसोरो माने बेबायदि खालामनो नाजानाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों आरो माखासे ओ माबाफोरखौ खान्थिफोरखौ खावनाय खावनानै लांनाय माखासे आदबफोरखौ बो खावनानै लांनानै गावसोरनि खालामनानै लाहैनाय ओ बेबायदि खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ
थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथोजोब आरो जों सानैनि बे आयदायाव सावरायनाया जोबोरैनो आं गोनांथिथार जादों होननानै सानो आरोखि नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ बेफोरखौ सावरायनानै जोंङो ओ एसे फोरमायलायनानै मिथिहोलायनांगौ अब्लासो जोंङो बयबो सांग्रांथि फैगोन नालाय नोंथां
नोंगौ थारैनो नोंथां आ होनब्ला नोंथां औ दे नोंथां जागोन